हेलौ हेलौ खानादों ना नोंथां हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ औ खोनाबाय दासो नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना औ खोनादों हेलौ
औ खोनाबायना
हेलौ औ आं खोनाबाय
औ आं खोनाबायमोन नो औ
ओं मा खालामगासिनो नोंथां
आं ओरैनो थाबायग्लांनानै दङ नोंथां
औ ओंखामफोर जाबाय ना आंबो दंथ'यो बिदिनो जिरायनानै
औ
औ आं दिनै नोंथांजों गोदान आयदा लानानै सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों आरो।
औ औ
सावरायजागोन ना नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां। ओरैनो मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
ओहो आं आबादनि सायावनो सावरायनो होनना कल खालामदोंमोन आरो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां सावराय जागोन।
नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै जाखि औ खोनाबाय दं नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै जाखिनि मिथियो बा आबादा माबोरै। जोंखौ माने गोदोनि जों आ दानि जेंना फारागथि बेफोरखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होग्रोदो दे
जोंहा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' औ खोनादों नोंथां।
औ दे।
औ औ जोङो। जोंनो जेनेबा। गोदोनि समावथ' थांना थानो थाखाय आबादानो गाहायमोन नङा होमबा आबादानो जोंनि माने न बि संसार जानायनि थाखाय गाहाय राहा लामामोन आरो जों आबाद मावनानैनो बिदिनो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै संसार जाबोनाय। बेबायदिनो दा दा जुगाव खिन्थु माने गोबां सोलायबोबाय आरोोना दाथ' आरो साख्रि साख्रि बाख्रि जाब माबा मोनसे बा बिजनेस खालामनानै जानो हानाय जाबाय। बेफोरबायदि जाबाय आरो।
औ औ।
औ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंथ' माने गोदोनि समाव बांसिनहाय बिदिनो समाव जोंङा जों माने आबाद होनना बुङोब्ला दैज्लां बोथोरनि आं।
हेल'
बेाव जोङो बांसिनं खोनाबायना नों
औ खोनादों दे।
हेल'
औ खोनादों नोंथां। बुंलांबाय था दे।
माने जोंना मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङा बिदिनो लाइ-लाफा आलु आरो बिदिनो बेसर, थेमसि फाथो बिदिनो आरो माखासे गोबां रोखोमनि आबाद दंबावो आरो माखासेखौ गोसोआव गैजोबब्ला जाखिनि माने गोदोनि समावथ' बांसिन बै फाथोनि आबादखौबो बांसिन मावोमोन नों होमबा नंदों दा आरो जों बे जोंनि आबाद मावनायखौ माने बहुद खम नुबोबाय आरो।
औ।
दा आरो औ। बिदिनो नै दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा नै मैथा बांगाल मैथा, थाइबें, लेस्रि, आलु बेफोरबायदिनो आरो रोखनि आबाद दंबावो आरो। जाखौ जों बेफोर आबादफोरखौ जों खायसे माने बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बायदिया गोबां गोबां मावो बा सोरबा बायदिया ओरैनो न'आव जानो आनथा खिनिफोर एसेफोर मावनानै लायो आरो बेनिनो जे बे मेसें बोथोरनि आबाद जे बेसरनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हायोबा बेसनथिखौ जों माबायदि बाहायनाय जायो नों नोंथाङा एसे फोरमाय
आंथ' बेफोरखौ बारा मिथिया होमबाबो आङो माने आं माने जा गोदोनि आरो दानि फारागथि बेखौनो एसे बुंनो सानबाय आरो नोंथां
औ
बेखौथ' जों नुयोमोन जोंना मा होनगोन औ थांनानै थानायनि थाखायल' बिसोर सानोमोन बा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायल' बिसोर गोदोनि दिनाव आबाद मावनाय जायोमोन आरो आरो दानि जुगाव जोंहा मिथिबाय जोंहा आबादजों जोंहा रांबो खामायनो हायो बेफोरखौ गोबां मा होनगोन इन्डास्ट्रिफोराव जोङो हरनानै रां खामायनो हायो जेरै जोंहा गोबां आबादफोर दङ जेरै रबर बायदिसिनानि आबाद दं बैफोरबादि आबादखौ जोङो मावनानै उम लायोब्ला जों बेफोरफोरखौ इन्डास्ट्रिफोराव हरनानै जोंहा गोबां माने रां आरजिनो हायो बेफोरजों ज' जोङो बेयाव जोङो मोनसे फारागथि नुबाय दि जोंहा गोदो एसेबां रां खामायनायावबो एसेबां मिथियामोन मानोना सोलोंथाइ एसेबां गैयामोन नालाय थ दासो जोंहा सोलोंथाइ जौगानायजों बैफोर खोथाफोरखौ मिथिनानै बेफार फालांगिफोरावबो आबादखौ बाहायनो हमबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
अ थ बिदिनो जोंहा बेयावबो मोनसे रां आरजिनो हायो आरो ओमफ्राय जों गोदोनि दिनाव नुदों जोङो जोंहा एसेबां गोरों मानसिबो गैयामोन बा जोङो नुदों बिसोरो ना नांगोल आरो मोसौ बायदिसिना जों हालेवोमोन बा माइ गायनाय माइ फुनायफोराबो मानसि हाजिरा लानानै बिसोरो गायोमोन बा फुयोमोन आरोना गोदोनि दिनाव
औ
ओमफ्राय जों दा नुनो मोनो जोंहा सोलोंथाइ जौगानायजों जोंहा आबाद मावनायाव जोबोद हेफाजाब मोनबाय आरो आबाद मावनायाव जेरै जों नुनो मोनबाय आजिखालि जोंना ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा ट्रेक्टरफोर बायदिसिनाफोर ओंखारबाय आरो बे बेफोरजोंनो जोंनो हालौनो हायो आरो आजिखालिथ' माइ गायग्रा बा माइ हाग्राफोराबो गोबां मेसिन ओंखारबाय आरो जों दा बेफोर मेचिनखौनो बाहायनानै जोंना आबाद मावनाया जोबोद गोरलै जानानै फैबाय आरो नोंथां आरो जोंना माने थाबबो जायो आरो नोंथां बैफोरबादि गोदोनि बादि जोंहा ओ। औ औ नंगौ नोंथां खस्थयै आबाद मावनाय मावनांगौ जालायला आरो खम समनि गेजेरावनो जोंहा आबादखौ मावफांनो हायो आरो नोंथां आरो जोंहा मैगंफोरनिनो जोंहा दाथ बयनिबो न'नि बारिफोराव एसेबाबो बारि बानायनानै फिसाबाबो जोंहा आबाद मैगंनि आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबानो नों थां
औ नंगौ
बैफोरबादि आबाद मावना लायोबा जोंहा माने न'आव बिदि आबाद मावनाय था हायोब्ला जोंहानो ओ मुल गोबां मदद जायो आरो जेनेबा जोंहा दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन बा समफोर मा जागोन थाखाय जोंहा एसेबां सिन्था खालामबाय थानांगौ जालायनाय नङा आरोना नोंथां जोंहा मा होनगोन ओ बेफोरदि न'आवनो गायनाय थाखायोब्ला जों बेलेगावबो बायहैनांला जोङो मा दिनै मा जागोन बा गाबोन मा जागोन बेफोरखौ जोंहा दसेनो न'नि बारियावनो खानानै लायनानै जोंहा मा होनगोन जाफैनो हागोन आरो नोंथां बेफोरबायदि आबाद मावखाना लायोबा दानि जुगावथ बयनिबो न'आव नुखायो नङा होमबा नोंथां
औ
नोंथांमोनहानि न'आव मा मा आबाद माने मैगंनि आबाद मावनाय दङ दा माने दा बोथोराव आरोना
औ जों ओ दा दाथ जोंनाव माहोनो थासनि आबाद मावनाय
औ
हालदै
औ
नै दाथ जों मा होनो एसे मेसें बोथोरावावसो जानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथा
औ बेनो जोङो थासुमलि आबादखौ माबायदि मावनाय जायो आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनोसै आरो
औ दे फोरमाय नोंथां
औ जोङो थासुमलिखौ गायनो थाखाय गिबियावनो बे सिगांनि थाखानाय बिफांनिफ्रायनो बिनि दानायखौ जोङो ओ ससे ससे दानसनानै बेबायदिनो जंफार फारनानै लानाय जायो आरो बेखौ जंफार फारखांनायनि उनाव जोङो जे जायगायाव गायगोन बेखौ बेखौ जोङो हालेवग्रोनानै लायो बेखौ बा सोरबा बायदिया हालेवा लासिनो बेबायदिनो न'नि बिदि बारि सेर सेरफोरावबो ओरैनो गायनानै दोनो आरो बा आङो न'आव नुदों माने जोंनि न'आव बेबायदि मावनाय जायो आरो बे जायगाखौ ओ हालेवग्रोनानै लाबाय बेनि उनावहाय जि जायगायाव हैगोन बेखौ ओ माने जखा सुनानै बिदिनो लारि लारि गायनाय जायो आरो
औ
बेखौ जेब्ला बेयो देरगोन अलाना बे देरखांनायनि उनाव बिदिनो बे सिङाव बेदर थांनाय जों बेखौ बोरै सिनायो जे जेनेबा बेयो जाजानाय जाबाय जों बेखौ सिनायनो थाखाय बिनि बिलाइखौ नायो आरो जे बिलाइआ मोननानै सिरिबाय थायो सिरिनानै बिजौखिनियावल' एसे थाहैबाय गोथांखिनिया बिदि दि जायोब्लाथाय जों मिथिबाय जे बे ओ बे बेनि बेदरा जाजाबाय होननानै जों मिथियो आरो जों
बेनि बे बेदर खौ ओ रुनानै बांसिनानो जों रुनानै साहाफोरजों लायो बा सोरबा बायदि खौ आं खोनानो मोन्दों आरो नोंथां बिदिनो बेखौ ओंख्रिबो होनानै जायो जेनेबा बा बेदरफोरजोंबो जायो होननानै खोनानो मोन्दों आरो नोंथां
औ
बेनिफ्राय आरो
दा नोंथां
आरो जोङो बेखौ ना खालामामबावो
औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ होमब्ला समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो खोन्थाबाय आंनो ओं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ जागोन नोंथां